औ नोंथाङ ओं खोनादोंना
नोंथांखो खोनादों ना ओ नोंथाङा सम होनो हागोनना दसे
औ औ नोंथां सम होनो हागोन आं
अह ओ दे नोंथां दा आं आयदानि सायाव रायलायनोसै बे आयदायानो जाबाय ओ बे आयदायानो जाबाय बरफोरनि संनाय जानाय
औ औ नोंथां दे नोंथाङा बरफोरनि संनाय जानायनि आयदानि सायाव एसे सावरायग्रोनानै होदो अब्ला
आंबो जेखिनि हायो बेखौ फोरमायनोसै नोंथां नोंथाङाबो जेखिनि हायो बेखौ फोरमायना होबानो जाबाय औ औ औ बरफोरनि संनाय जानाय होनबाथ जों जोबोद ओ जों जोबोद माने ओ मोजां मोनो आरोना जेरै जोंनि बरफोराव बांसिनानो औ जोंनि बर बांसिनानो अनलाखारै सबायखारै साम' इफोरखौ जायो आरो ना नारजि अमा इफोरफोरखो‌ उम औ आरो बुंनो थाङोबा जोंनि बरफोराव खारै ओंख्रियानो बांसिन मुंदांखा आरो ना उम औ खा मा होनो अनला खारैखो बोरै सङो होनबा जोङो
औ औ नोंथां अब्लाबो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ ओ अनाखारै आरो दाव संबाथाय जोंनो नांगौ ओ जेरै जोङो माइरंखौ सोम नांगोन
औ औ नोंथां गिबियावनो जों माइरंखौ
गिबियावनो सोमना दोननांगोन उम ओ गुरै जाजासिम सोमना दोननांगोन जोङो औ बेनि उनाव जोङो एसे बिदिनो सोमना दोननानै बोखां खांना दोननांगोन थाखि ओ रुइहां जानाय उम देनायाव ओमबाना जोंनिया मोजां गेब्ले थो होननानै थिखांना दोननाय जायो आरोना ओं बेखौ जोङो मिस मिस देना लासिगोन माबायाव बे उवालाव देना लागोन।
बा जोङो दिंखियाव देना लायो उम बेखौ मिस मिस देना लानानै जोङो माइरंखौ मिस मिस देना लानानै बिदिनो जोङो ङो ओ सारायाव दै गुदुं‌ होनानै ओ अनलाखा खारैखौ जोङो अनला अनलानि अन गुन्दै
अनखौ होनाय जायो आरो औ औ सारना होनाय जायो।
औ ओमफाय ओ सागं सानाय जायोथ' आरो जाखि जाहाथे बियो मोजाङै गेब्लेथो
औ औ औ जाहाथे बे अन औ आरो जाहाथे बे अन गुन्दैया लाथा खाया बेनि थाखाय माने बेखौ गथाखाया बेनि थाखाय माने बेखौ
सागं सानाय जायो एरबाय थानाय जायो ओं बुंनो थाङोबा जोङो अनला खारैनि सिगां जोङो दाउ बेदरखौ एवना लाग्रोयो आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां बेखौ एवनानै माने जोङो एवफ्रामना लानानै गुबुन आइजेंयाव दोनग्रोना लानाय जायो बेनि उनाव जेब्ला अनला खारैजों दैजों बिदि होनानै खारै होनानै जेब्ला गो गोदौवो अब्ला बे गोदौनाय समाव जोङो दाउ बेदर एवनाय
जोङो दाउ बेदरखौ होयो ओ बिदिनो जोङो अनला खारैखौ संनानै इदिनो खारै होयो।
औ आरो खारैयाथ' बोरै मोनोबा मानिफ्राय बानाय नोंथ'
मानिफाय बानायो होनबा औ बेखौ जोङो थालिर माबानिफ्राय बानायनाय जायो। ओम थालिर बिफां दानफायनानै इदिनो
खुथिया थालिर बिफांखौ दानफायनानै बानायनाय जायो बिदिनो- थालिरनि अनगायैबोथ' जोङो बिदिनो सबाय बिखबखौबो बानायनो हायो। खारै बिदिनो
जायो ओं
बे फुल बिफांखोनि बिफांखौबो बानायनो हायो औ औ नाथाय थेवबो जोङो थालिरनिखौ मोजांसिन बा साबसिन जायो होनना बुङो आरोना नों
बुङो आरो ना मानसिफोरा ओ आर फ्राय बिदिनो थालिरजोंनो बांसिन बानायनाय जायो एबा फानो आरो ना उम
आरो बेनि अनगायैबो नोंथां ओ
बिदिनो आरो नाफाम औ औ आरो नारजि अमा बेफोर मा बानायनाय एसे फोरमायदों।
औ सबायखौथ' जोङो बुंनो थाङोबा जों खायफाया न'आवनो बिदिनो फोना लायो आरो ना बांसिन आरो बेलेगा बायना जायो आरो न'आव फोनाया जोङो बांसिन मोजांसिन जायो आरो बायनायनिसाय जाहाथे जोङो मोजाङै बुरजायै मोनजाथों होननानै आरो जोङो सबाइखौ बोरै सङो होनोबा जोङो ओ सबाइखौ एवना लाग्रोयो एवनानै जोङो इदिनो ओ उवालाव देयो खायफा या आरो बेलेग
बिदिनो उननानै बेखौ माने सबायखौ माने उननानै बिदिनो खावनै बानायनानै एसे गेब्लेहोना लानाय जायो
औ गेब्ले होनाय जायो
बेगरआ गेदेर बिदिनो गोरा जायो
औ औ औ एवनानै देनाय जायो आरो
जनि उनावसो सनो जायोना
औ औ सबाइ हारिखौ जोङो इदिनो इदिबो जेरै अनला खारिजि
सबाय खैया औ खायसेया सबायखौ एसे रुग्रोना आरो बिदिनो थावै एसेहोनानै बेवहाय माने बिदिनोखौ
औ
आरो
ओं ओं
ओं साम'बो जों ओ साम' ब बेनो बेलेग रोखोमनि थायो जेरै सामु गोलाव
न'खरनि नि फख्रि
न'नि फख्रि एबा दैमा दंग'फोराव मोननाय जायो आं बांसिनानो दैमानिया गोथावसिन जायो आरो
औ औ नोंथां आरो साम' खौ बिदिनो एवख्राबग्रोना लानानै बिदिनो सबाइखौ खायसे एवग्रोनानै साम'खौ होफ्रामनानैफनानै बिदिनो दै होनानै बेखौ
ओं
फिननानै बिदिनो गोबाव सम सिम गोदौनानैहाय ओमफ्राय बियो आराम दबा
औ जोङो सामुखौ बोरै बानो
थिना
मिथिगौ मिथिगौ नाफामखौ उम नाफाम खौ जोङो बोरै बानाय होनो थाङोब्ला जोङो नाफामखौ थास'नि माबाजों बानायनाय जायो जायो आरोना दुजालि
औ औ थास'नो थारा बा थास' औ बेखौ थास' स'दुदालिनि थाराखौ बा थास' बिसंखौ
औ थास' बिसंखौ ओं गिबियावनो फिसा फिसा हाना लागोन
ना फिसा औ ना फिसाखौ माने होननाय बुङो आरो जोंना
औ ना फिसाखौ जोङो बिदिनो मा होनो जोङो इदिनो हाथायफोराव बायनानै औ बिदिनो हाथायफोराव जों ना फिसा फिसा मोनो नालाय जों बे ना फिसा फिसाखौ नो जोङो बायनानै लाबनानै जोङो फोरानो आरो जोङो गोखा मोनजायैनि थाखाय खिखौ गारना लाग्रोयो आरोना औ ओमफ्राय बिदिनो उम बांसिनानो जोङो ना फिसाखौ बानायनाय जायो आरो ओं ना गिदिरा बारा इदि गोथाव जाया दिसुन ना फिसाया बांसिन थावसिन जायो आरो बेखौ जोङो नाखौबो जोङो फोरानस्रोना लानाय जायो आरो। उम उम नाखौबो जों बिदिनो फोरानस्रोनना लायो लानानै औ
सिलला सिमहालाे माने
उवालाव देना लाना औ
देनाय जायो बिदिनो नाखौबो देनानै बिदिनो थास' बुगाखौबो बा थथालखौबो होफानानै बिदिनो जेब्लासिम गेब्लेहैयो अब्ला बेवहाय माने खारदै खायसेया खारदै उनाव होयो बिदिनो बेखौ माने हासुङाव बा थेमायाव सोना दोननाय जायो गोदोनि समावथ' बांसिनानो हासुुंआवसो सोयोमोन ना नोंथां? नाथाय दानि दिनाव थेमायावबो सोनायखौ जों नुनो मोनोना नोंथां? हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां नोंथां बिदिनो हासुङाव सोनानै जोङो माने बेखौ